औ खोनादों।
अ जोङो मा आयदानि सायाव सावरायगोन होनदोंमोन?
औ जोङो दोरोङारि आयदानि सायावनो सुंद'यै सावरायनोसै खोमा।
औ दे। सावरायनो बुंदो बिनि सायाव नोंबो एसे।
औ ओ आङो दोरोङारि होनोब्ला जोङो मा मिथ थियो बेखौ सिगांनो ओ नोंथांखौ मानि सुंद'यै फोरमायनो थाखाय ओ खावलायनाय जाबाय आरो
औ औ औ दोरों -दोरोङारिनि माबानि सायाव आरो ना
औ औ
ओं दोरोङारि होनोब्लाथ' ओं
औ
माखासे बर'नि दामग्रा देग्राया नङा जानो?
औ औ
दोरोङारिनि माबायाव दोङोम हों खाम
औ
बिदिनो माखासे सेरजा इनिफ्राय बिदिनो माखासे बर'नि दोरोङारि दङो बि दिनो आं नामखो गोसोआव फैजोबा खै होनब्लाबो आं माखासेखौ बुंबाय इदिनो सिफुं दङो बेफोरखौबो जोंनि आंगो आरो माने जों माखासे हा-हाबाफोराव बाहायो बेखौ जेरै बर' नि मा होनो मोसानायावबो बाहायो। आर'ज माखासे आर'ज गाबनायफोराव बाहायो बेखौ आरो बायदि बायदि खामानिफोरावनो बाहायो आरो जोंनि बर'नि माखासे नांगौ हाबायाव माने बाहायनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ।
नोंनिबा मा बुंगोन बेनि सायाव?
अ दोरोङारियाथ' जोंना बेफोरनो जाहैबाय। ओ आं दोरोङारि बे खौ सिगां एसे बुंनानै लाग्रोनो सानबाय आरो।
औ दे दे बुंलाय।
दोरोङारि होनोब्लाथ' जोङो बेखौ जायखौ जों गोदो गोदाय समनि फ्रायनो जोंनि समाजाव बाहायबोदों जाय जोंनि समाजनि गेजेराव थानानैनो दिनैसिम ओ बाहायबोजादों बेफोरखौनो जोङो दोरोङारि होननानै बुंनो हायो आरो जेरैबायदि जोंहा दोरोङारि होनोब्ला थाय जानाय लोंनायनि बेलायाव नारजि ओंख्रि ओ सबाय साम' अनला दाउ बेफोरथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रि ना।
औ औ बिबो औ उम।
अ बेनि अनगायैबो आरो जों मोननो हायो जोंनि माखासे आगजु आगजुफोर आरो न'आव बाहायनाय ओ बेबायदिनो जोंनि खामानि मावनायाव बाहायनाय आगजुफोर। आरो बेबायदिनो जोंनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव।
औ।
खासे दोरोङारि फोर ओ जेरैबायदि ओ जि दानाय। उम दखना गामसा। आर'नाइ बेफोर जोंनि माखासे दोरोङारि होननानै जों बुंनो हायो आरो बेफोरखौ।
औ।
औ।
बिदिनो माखासे बर'नि दोरोंङारिफोर दं आरोना।
औ औ नोंगौ।
निफाय मा माइ आरो। दंबावो बिनि सायाव नोङो आरो फोरमायनो हाबावगोन नोमा बिनि सायाव नों खोन्थानो हाबावगोन?
औ औ बेबायदिनो जोंहा ओ- दोरोंङारिनि उम दोरोङारि होनोब्लाथाय जोंहा बेयो जोंनि गेजेराव गोबां सोमोन्दो गोनां आरो। जायखौ जों बेखौ गारनो हाया आरो बेनि गेज जेरथोंनो जों जोंनि सिनायथिखौ। अ होनो हायो। उम जायनि गेजेरजों जोंनि अ। बेबायदिनो। औ औ।
नि बे दोहोङारिनि। गेजेरजोंनो माखासे मुलुग दरबाराव आरोना जोंनि सिनायथिखौ होनो हायो। बा गोसार होनो हायो। बा जोंनि बे जानाय लोंनाय बा जोंनि माबा बर' हारिनि। गाम- माखासे दोरोङारिफोरनि गेजेरजोंनो। जोङो मुलुगाव माब जोंनि सिनायथिखो देखायनो हायो होमबा ना?
औ नोंगौ औ।
आरो।
उम।
दोरोंङारिनि होनोब्ला जोङो। ओ- खाम सिफुङाबोथ' गोलैयो नालाय?
औ औ नोंगौ।
जोंङो उन्दै उन्दै फंबायफोरखौ माने बेफोरखौ जोङो। फोरोंनांगोन बा। फोरोंनायनि गेजेरजों जोङो। फोरोंङोबाथाय जोङो माने मोजाङै ओ। लामा दिन्थिलांनो हागोन बा खाम सिफुं माखासे मालाबा सम औ। मालाबा समाव मा होनो मोसानाय बा। मा मोनसे हाबाफारियाव बाहायनो हागोन। बा रोङोबाथाय खाम सिफुं। रामनो रोङोबा थाय सेरजा दामनो रोङोबाथाय। जोंनि थाखायबो मोजां आरो नाय
औ मोजां औ नंगौ नंगौ
औ बिनिफ्राय मा बुंबावगोन नोंथाङा?
औ बिनिफ्राय आं बुंनो सानदोंदि ओ दोरोङारि नोंथाङा दोरोङारि अनला ओंख्रि संनायनि ओ सायाव सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन हागोन। आङो अनला ओंखि गोथाव मोनो अनला ओंख्रि संनै बर'नि होनोब्ला गुबै ओंख्रियानो जाहैबाय अनला अनला जों अनलाखौ जोङो बर' फ्रा गोबां मोजां मोनो अनला बांसिनानो ओ दाउ बेदरजों संनानै जानाय अनलाखौ बिदिनो माखासे बेय जोङो माइरंखौ फास सोमनानै दोनगोरो अनला जानोबाथाय अनलाखौ जोङो सोमना दोनग्रोबाय सोमखांनायनि उनाव जोङो जायखि जाया नोंनि मा होनो उम माबा मोनसेयाव देनो हायोबा मिसिंबा बायदि बायदि खामानियाव जोङो अ अ ओइ गुन्दै ना मा होनो बेखौ गुन्दै खालामग्रोना लानानै बा दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोखांनाय गोदौबाय थानाय समाव जों गुन्दैखो ओ होनाय जायो आरो बियो ओमफ्राय अनला जासिगोन बे अनलाजों जोङो माखासे आलुबो होफानो हागोन
औ एम्फौ लाथाजोंबो जायोना औ एम्फौ लाथा औवा मेवाइफोरजोंबो जायोना जोंनि बर'फ्रा
एम्फौलाथा आरो औवा मेवाइ बिदिनो अमा बेदरजोंबो जाबावोसो खोमा ना औ ओं ओं नारजिबो होयोथ'ना नारजिबो बेयाय नारजिबो होयो बिनि ओमफ्राय आंथ' दाउजों अनलाजों संबाथ' बिराद बरिया थारमोन आङो जानो। नोंलाय मोजां मोन मोनगोनामोना अनलाजों दाउ जों संबाथाय?
मोजांङानो मोनो अनला संजों दाउखौ औ बेथ' जोंनि मोनसे बयनिबो ओ मोजां मोननाय ओंख्रिया दोरोङारि औ जायखौ जों आरो जोंनि बर'नि गुबै ओ हाबा हाथासुनियाव अनदला ओं
औ नंगौ नंगौ नों बुंनाया थिगानो, हाबा सुटि ओं हाबा सु-सुनियाव ओं। हाथा सुनिया हाथा सुनिना?
औ हाथासुनियाव अनला ओंख्रि नङाब्ला जोंहा बे हाथासुनि हाबायानो जायाना। औ बे जोंनि मोनसे गारनो हायि दोरों आरो।
औ हाथासुनियावथ' बेखौ मेन नांथारगौ जायो। फ्राय इ नङाबाथ' हादासुनिानो जाया।
औ नंगौ।
औ बिदिनो आरो मा दोरोङारिनि होनबाथाय जोंना आरो माबायायावाबो दंबावोसोना नारजि
औ नारजि अमा औ नारजि अमाबो जोंनि ओ गोनांथार
खालामनाय जायो होनोबा जों फाथोनिफायसो खालामनाय जायो नारजिखो नङा होमबा? फा खो जोङो खानानै बा माखासे बिलाइफोरखो जों खानानै सान्दुंआव फोरानगोबाय फोरान गारनायनि उनाव जोङो अ सान्दुङाव मोजां आरामसे फोरानना दोनगोन ओमफ्राय जों इखौ मालाबा समाव जानो थाखाय जों माबा मोनसे अबावबा सोना दोननाय जायो आरो सोनानै ना जा नायगिर बाथाय बेखौ जोङो ओम संनानै जानाय जायो आरो नारजि
औ औ।
अमा बेदर बिदिनो बायदि बायदिजोंबो जानो हायो आरो नारजिखो। मा माजों जानो हाबावनो होनो ब्ला नोंथाङा माखौ बुंगोन?
ओरैनो नारजिखौथ' जोङो अमा मेजेमजों बांसिन जानाय जायो। आरो बिदिनो जों बेखौ माब्ला बा ना ओ रोसिखौ ना नाखौ जेब्ला थेब थेब ओ सङो बे टाइमावबो जों नारजि गोरानखौ सिफ्लेनानैबो होनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो आलुफोरजोंबो ओंख्रियाव सिफ्लेनानै होनाय जायो नारजि गोरानखौ।
नंगौ नंगौ नंगौ औ।
सुबिदा बायदि गावबा गाव मोजां मोननाय बायदि गावबा गावनि बानायनानै जायो आरो जोंनि सुबुंफोरा। औ बेजों जोंहा आरो गोबां सुबुं फोथायनाय फोराबो दं ना? बर' हारियाव। औ जेरै जेरैबायदि बेखौ जोंहा मानसि थैयोब्ला पस्फोरावबो नारजि अरगारनाय जायो।
औ नंगौ नंगौ नों बुंनाया थिगानो।
बेबायदिनो जोंनि दोरोंफोरजोंनो जोंहा मोनसे मोजां सोमोन्दोआ दं आरो। जं होननानै जों बुंनो हायो।
औ नंगौ बि ओमफ्राय जोंनाथ' बिदिनो माखा माखासे धोरोङारि बर'नि थाखाबाय ओ माखासे आरो मा मा गासै गोसोआव दंबावो नोंथाङा?
ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ सबाइ ओंख्रि आरो जोंहा दोरों होनोब्लाथ' औ सबायाइजों साम' आरो बेनि ओंख्रिनि अनगायैबो जों जोंहा जोंनि बर'नि दोरों होनोब्ला जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरनि ओ बर' आइजोफोरनियाव जोंनि दोरोङारि गियाना बेयो बुंफबजोबना दंदि जेरैबायदि एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों उम जोंनि दोरोङा उम बेयो ओ जोंनियाव दं होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ नंगौ नंगौ थिगानो। जों उननिफ्राय एम्फौखौ माबायदि फियो होनोब्ला नोंथाङा मिथिगोन नामा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा? जों एम्फौखौथ' फिसिनाय जायो नालाय बेखौ मा मा माजों माबा खालामनाय जायो बेखौ
औ एम्फौखौ ओ जोङो ओ सिखिरिनिफ्राय माने एम्फौखौ मोजाङै माबानानै ओ सिख्रिनिफ्राय जोङो बिदै दैेयो होनना मिथिनाय जायो आरो जोंथ' मेगनजोंबो नुवाखै नालाय? आथिखालाव बेखौ जोङो बांसिन ओ फिनायखौ जोङो जोबोद खम नुनो मोनबाय नालाय। बेनिखायनो जों मिथिनायाव बेखौ सिख्रिनिफ्राय बिदै दैेयो। बे बिदैनिफ्रायनो जोंनिया माने एम्फौ जायो होननानै जों मिथिना मोनो आरो। बे एम्फौखौ फिनाय समाव जोंहा। ओ गोरलै समाव बेखौ मोजाङै जोथ थोन लानो गोनां जायो। आरो माखासे मोनाम मोदोमग्रा जिनिसफोरनिफ्राय बेखौ ओ मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव दोननाय जायो। जाहाथे नङाब्ला एम्फौआ थैयो नङाबा मा थैयो होननानै बेखौ फोथाय ओय बुंनाय जायो आरो ना।
औ फ्राय बांसिनै मा आदार? हो-होनाय जायोथाय एम्फौनो?
बांसिनै इन्दि गोरलैयावथ' इन्दि औ गोरलैयाव इन्दि बिलाइ गोरलै होनाय जायो। ओमफ्राय देरोब्लाथाय बेनो। इन्दि बिद बिलाइनि गोराखौ होनाय बिलाइ गोराखौ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे खारंफोर मोनोना खारं बिलाइ बेफोरखौबो होनाय जायो आरो।
दे गोजोननाय थाबाय।
अ'
जागोन दे उनाव। आ रायलायनो हालायसिगोन औ दे औ गोजोनथों।